औ।
औ नोंथां।
खोनादोंना नोंथां?
खोनादों औ खोनादों औ होमबा जों दिनै। ओ बर'फो फोरनि आबाद मावनायनि सायावसो सा सावरायलायनोसै गोदो जों माबायदि गोदो गोदायनिफ्रायनो जेरै मावबोदों थिग बेबायदिनो गोदो गोदायाव जों माबायदि मावदोंमोन आरो दायो बेसे बिसिबां जों ओ बेसेबां जौगाखो दासिमाव जों बेखौ एसे रायलायनोसै होनबा नों
जागोन नोंथां जागोन नोंथां।
होमबा दा ओ नोंथाङा एसे बुंग्रोनो नामा
औ जागोन नोंथां जागोन ओ आबाद होननानै बुङोबा जोङो फार्स्टआवनो नोंथां आं जोंनि जायगायावहाय मोनथिनायावहाय माने जोंनि जायगायाव मोनथिनाय माने मा जोंनि जायगायाव बांसिन मावनाय होनबा आं माइखौनो बुंगोन नोंथां बे समावहाय।
नंगौ औ
अ माइखौनो माइखौनो जोङो जोंनि माने जों मा होनगोन आबाद माथो बेनो गोसोआव फैयो आरो जोंनावहाय
नंगौ नामा
जों आबादखौथ' दानि जुगाव आरो गोदोनिजों जुदि जों रु नानै नायोबा जोङो आं माइनि बिथिङाव बुंनोसै नोंथां हो
नोंगौ औ
ओ जोङो गोदोहाय मोसौजों हालेवोमोन ओ दुब्लिखौहाय खोथिया फोनायनि हग माइ गायनायनि हग जों मोसौजों हालेवोमोन आरो गामिफोरावहाय ज' ज' हालौलायोमोन फाला बदल बदल होनलायनायखौ नोंथाङा गोसोआव दंना गैयाथाय गोदो बदल हालेवहैलायनाय औ औ। हालिब्रै हालिबा माने ज' हालेवोमोन आरो जाहाथे दसे दसेनो जोबोमोन आरो। बेफोरखौ औ हालौवनानै मोसौजों हालेवनानैनो बेखौ दुब्लिखौ हालौवग्लिजोबमोन बिनि उनाव खोथिया फोयो खोथिया फोखांनायनि उनावहाय खोथियाखौबो फानो फाननायखौ जों नुनो मोनो आरो। नोंथां खोथियाखौ फाननायखौ फैसा औ। बेजोंबो एसे खामायनो हायो आरो बर'फोरा ओ बेखौ नुनो मोनदों बिनि उनावहाय जेब्ला खोथिया फुजाहां फुजाहां जायो अब्ला दस्रा दुब्लिफोरखौ हालौना नानै ज' ज' बिदिनो फाला बदल हालेवलायनानै दुब्लिखौ फोमोनो बेनि उनावहाय खोथियाखौ फुयो खोथियाखौ फुनानै बेखौ गायनाय जायो आरो गोदोना मोसौजोंमोन नालाय नोंथां ओमफखय एसे गेजेर खन्द'आवहाय दाना पावार टिलार होननाय बुस्थु फैदोंमोन ट्रेक्टर फिसा होनना बुङो जोङो बे पावार टिलारजों गायनाय जायोमोन आरो माने फाथोयावबो मोसौखौ जोंनो बै पावार टेलार समावहाय मोसौखौ खेबसे हालौवग्रोनो थाखाय नांगौ जायोमोन आरो जोंनि जायगायावहाय आरोखि बेनि उनावहाय एसो बै दालाय हालेवनानै बेसिबां गोथौ सोयो इसेबां मोजां जा हायो आरो बै खारायनायावाय नांगोन जोंथां मिथिबाय ना
नंगौ नंगौ
हाब्रु जानायावहाय साबसिन जायोमोन आरो ओमफाय बेखौनो बे ट्रेक्टर फिसाजोंहाय जेनेबा पावार टिलारजों बुफ्लेनाय जायो आरो दैह दै सोनानै ओमफाय नै दानिखौ नायोबा माइनियावहाय दानियाथ' देन्जार जाबाय देर' थेक्टरल' सोसै थेक्टर महिन्द्र सनालिखा बेफोरबायदि आरो आलि सालि दाननायखौ जों दा बारा नुनो मोनला गोदोहाय मानसियानो आलि दानोमोन ओ गेजेर समाव दानदोंमोन ओमफाय नै दानि गोदानावहाय जि माने आदब खायदा बाहायनाय बेफोर बाहायनाय बेफोरो दामाने आलिबो दाननाङै जाबाय आरो माने ट्रेक्टरावनो बे हालेवग्रायावनो मोनसे फाल थानाय बायदि थाखायो बे खालि आलिनि थाखाय आरो आलिखौ दाननाय जायो आरो बे दा जों नुनो मोनबाय नोंथां आरो खोथियाखौलसो फुसै बांसिन दानियावहाय ओमफाय दा माइ गायनायाव जेने थेने अबेबा अबेबा खना खनायावहाय दाबो मानसि गायो खिन्थु ओ अबेबा अबेबा जायगायाव माहाजोन माहाजोनफोरा मानसिखौ मोननो थांला होननानै माने थेक मेसिनजोंनो सोलायजोबबाय आरो मानसिखौहाय मेसिनानो जायगाखौ लाजो जोबनायखौ आं नुनो मोनदों नोंथां ओ दा बे मेसिनजोंनो माइ गायो आरोखि आरो जोंहा माइ गाय माने माइ हानायनि बिथिङावबो जों फैयोबा गोदो जों मानसियानो हायोमोन रुजुन रुजुन रोगा रोगा एकदम हाजिरा लालायनाय सावरि लालायनाय लाबोनानै ओ सोरबा दुब्लियावनो मारा होनानै लाबोयोमोन सोरबा खाथिफोरा न'आव होयोमोन ओमफाय गेजेर ससेयाव नुबाय माने हानानै दोननानै दाना ट्रेक्टरखौनो जायगायाव सोहैनानै माने मारा होखानायखौ नुनो मोन्दों नोंथां मिनथिबाय ना
नंगौ नंगौ औ
दा नुलायबाय माबा आरो दानि गोदानावहाय दा माने मेचिन जोबसै माने मेसिनजोंनो ओरै हालांबाय खेबसेनो ओरै माइखौ मारा जाहालायखायखौ मारा होखानाय जाबाय आरो डाइरेक्ट बिदिखौबो जों नुनो मोनबाय थां दा जोङो आं बुंनो थाङोब्ला दामाने जोंनियाव मैखुन मोनजानायाबो खम जाबाय नेचारेल जेनिखि हारसिंनो जानाय बेफोरखौ जों नुनो मोनला आरो
नोंगौ नंगौ
गोदोथ नोङो जेनेबा जिगाब दोनहैनाय जिगाबाथ ज मायहुं बानायोमोन
औ
माइ हुंथ दाना गैला दुब्लिफ्रावनो फोरोरसा फोरसि जाबोजोबो माराफ्रा आ माबा माराफ्रा मा होनगोन मोनलाय बिखौ जिगाबफ्रा जिगाबफोरा नोंथां दा नोंथाङा एसे फोरमायना होलाय नोंसिनिथिं मारै बे माने आबादनि सोमोन्दै औ औ आं मैखुनखौ बुंदों माने औ आबादनि सोमोन्दै माने औ मैखुना माने आं जास्ट से सेकेण्डारियाव बुंफादों बेखौ ओरैनो बेखौ जेखौ मोनजाफालानो दानि जुगावहाय
औ नंगौ नोंथ नंगौ औ जोंहा बाथो होनोब्ला जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो ओ गोबां माने मावबोदों आबादखौ गोबां गोबां माव गोबां माने गोदोनि समावथ' जोंहा गोबां बिदिनो बरफोरनाव गोबां हा दङमोन ओ बा बाजि बिघा जौसि बिघा जों बेखौ माने बेबायदि आबाद मावबोदों आरो जोङो ओमफ्राय जोङो दाहोना लानानै बा माइ गायनायनि थाखाय रुवाथि लानानै जों बिदिनो ओ गोबां मोसौजों जोङो हालिब्रै हालिबा ओ बिदि मोसौ जों हालेवबोनानै जोङो आबाद मावबोदों जेरै माइखौ माइनि आ माइ आबादखौ ओ थिग बेबायदिनो जोङो लोगोसे जोङो गामिनि गामिनि सोर माने ओ सावरि लिंलायो औ बडल लिंलायो ओ बैनावबो बैनाव बो माने बैनाव मावखांबा बैनाव मावहैयोबा बैनाव सानसे बैनाव सानसे बिदि मावलायनानै बिराद रंजा बाज जैनो जों बे आबाद ओ दैज्लां बोथोराव माने ओ दावराव दावसि माने बयनिबो माथो मोसौ होनाय बैफोर सोदोबजों माने रंजा बाजायै हालेवनानै माइ गायनायखौ जोङो ओ बरफोरा बे मोनसे हुदा दङमोन आरो दङ थि बेबायदिनो ओ माइ गायनायनि बेलायाव जों गोबां रोखोमनि माइ गायो जेरै- आरो गोदोनि समाव माइसालि माइ ओ ओ बिदिनो माइब्रा माइ जोसा माइ लोगोसे आरो गोबां रो खोमनि बैफोरबायदि माइखौ गायदों गायबोयो औ थिग बेबायदिनो आरो उम बे लेखायैनो जोङो आथिखालावबो बे आबाद मावनाय खान्थियाज जोंनि ओ गेजेराव दं ओ माखासेफ्रा दाबो बो जों हाल एवनानैनो गायो। ओ एसे एनै ओ सोलायदों जोंनि गेजेराव ओ माखासेफ्रा समनि आंखालाव बा थाब फोजोबनो थाखाय जोङो टेक्टर बायदिसिनाफोरखौ जों बाहाय नो बाहायदों आरो लोगोसे मोसौ बाहायनायजों लोगोसे जोङो टेक्टरखौ बाहायफानायखौ नुनो मोनदों आथिखालाव थ' बिनि उनाव जोङो आबाद बा मेसेंनि बा मैगं थाइगंनि आबाद होननानै बुङोब्ला जोङो ओ माने बायना जायालासिनो जोङो गाव गाव जा गाव जानायखौ गावनि न'आवनो जोङो बर' हारिनि सुबुंफोरा बा बर' समाजनि मानसिफ्रा ओ गाव जानाय मैगं थाइगंफोरखौ गावनो न'आवनो माने गायजोबनानै लाखायो। गोबां रोखोमनि ओ बैफोर मैगंखौ बुंनो थाङोब्ला जेरै- ओ लाइ लाफा ओ जोगोनार खुमब्रा ओ लाव सबाय बिमा बिनि उनाव मैथा गोख ओ मैथा था गोखै ए बेफोरबायदि गोबां मैगंफोरखौ खौ मावनानै ओ नआवनो लादों आरो गोसो बायदियै जोंङो नांगौ जाब्लानो जोंङो खानानै जा होनो हानाय।
नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ औ
ओमफ्राय ओ बेबायदिनो नोंथांमोननिथिंबो ओ गोदोनि माने आबाद मावनाय हुदाया दंङ ना मोजाङैनो बेबायदिनो?
नंगौ नंगौ दंङ नोंथां दंङ नाथाय माने सोलायजोब्बाय एसे बेनो मानसिनि खम मानसिफ्रा खम जाबायथ। बेनि थाखाय सोलायबाय आरो दा माइआव थ जोंहा ट्रेक्टर जाजोबबाय। ओमफ्राय बाखियाथ बे दस्रायाथ थिगैनो दंङ जेनबा ओ लाव गायनाय जोगोनार गायनाय दा जोंहा गोदोहाय माने एसे सोलायनाया बेनो जाहैबाय गोदो जोंङो बारा माने फाननानै फाननायनि माने कमारसियेल पारपोजाव जों गायामोन आरो माबाफोरखौ जोगोनारफोरखौ बेखौ नाथाय दिनैहाय बेजोंहायबो माने जोगोनारफोर गायनानै लावफोर गायनानै फैसा खामायनायखौ आं नुबाय आरो माने ओ मेसेंनि जोगोनाद गोजां माबा गरम बोथोरनि जोगोनार माने गोबां गायनानै माने रां खामायनायखौ आं नुबाय आरो जोंनि बरफोरनि गेजेरावबो आं मोजां नांदों माने जोंबो जे बेबायदि आबादनि माबाजों रोंबाय आबाद आबादजों माने रां खामायनो रोंबाय आं बेखौ मोजां मोनदों आरो मेसेंफोरावबो जायफोरा दै खाथि बिथांमोनहा बिराद आलु गायो नोंथां आलु गायनानै आलु फाननायखो नुबाय। बान्दा कफि गायनानै फाननायखौ आं नुबाय माने दै खाथिया मोजां आरो। दैमा दंङ जोंहा बे दैमा खाथियाव गायो आरो बिराद मानसिफ्रा बिराद मोजां आं मोजां नांदों माने हाफोरा ओरैनो थास्लायस्लाय नोंङो रां मोनखो फैगासिनो दं ओरै एसे खस्थ खालामनायावनो। माने मोजां नांदों आरो। आबादजोंहाय माने बिराद मोजां जाबाय जों माने जोंनिथिं आरो दा
नंगौ नंगौ
माने
औ नंगौ नोंथां ओ जोंनियावबो बेबायदिनो आबादजोंनो माने गोबां मानसिफ्रा ओ रांखान्थिनि बेलायाव माने जौगानो हादों आरो ओ लोगोसे एसे जे माहा माने माहाजोन ओ बिदिनो जादों न'बांफोर खौ मोजां खालामनानै लानो हादों जेरै माइ गायनानैनो गोबां मानसिफ्रा रांबो खामायनो हादों माइ गायनानैबो माने गोबां गोबां गोबां फुजा बुजा गायनानै नांगौखिनिखौ जानांगौ खिनिखौ लाखिबाय बिनि उनाव ओ बिनि बाहेरा खिनिखौ फानबाय नानै जोङो रां मोनबाय ओ बेबायदिनो आरो बिनि अनगायैबो जोङो बायदिसिना ओ मैगं थाइगंनि आबाद बा मेसेंनि आबादफोरखौ मावनानैबो जोङो रां खामायो। नानै ओ रां खामायनायखौ जोङो नुनो मोन्दों फाननानै रां खामायनायफोरखौ
अ नोंथां औ औ दे समाबो बारबाय जों बेजने बे समावनो दोनथ'निसै नामा नोंथां औ दे दे नोंथां दे